औ औ खोनादों
उम बोथोरनि
औ बोथोरनि बागै रायलायसै दे
बोथोरा दिनै नोंसिनिथिं माबायदि?
ओ जोंनिथिं थांनाय सप्तानिफ्रायनो बेबायदि सोलिगासिनो दासिमबो बे एखे गरमानो दंगासिनो अखा दिनैसिम मबो गैयाखौनो बुंजायो आरो
औ औ जोंनिखैबो एखेआनो। जोंनिखिबो बिदिनो एखेयानो जोंनिथिंबो अखा हाथो हायाखै सानदुङनो बुहुत सानदुं दुंगासिनो आरो जोबोद गरम। एकदमबारे। औ।
दा जोंथिंबो ओरैबायदि जागासिनो अखा नांगौ सानब्लाबो अखाखौनो मोनलिया।
औ। दाथ' नै माइ गायनाय बोथोर ना औ दाथ' अखानि गोनांथि जायो नाथाय अखायानो गैया बेबायदिबा माबोरै आबाद मावनो बेबायदि जागोन।
औ सिगांनि बोथोरजों दानि बोथोरजों रुजुयोब्ला बहुद गोरोबिखौ नुहुरो गोदोनि समाव जोङो अखाखौ गो सो बायदि मोनोमोन आरो आबादफोराबो मोजां जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो अखा खौ नांगौ होनबाबो मोनलिया आबाद फोराबो हनै मोजां
औ बेबायदिनो आरो सिगांनि समनिफ्राय दानि समाव गुदुं दुंहाव थासारिखौ नायबा रुजुनानै नायबा गोबां बारा जाबायना? सिगां सिगाव एफाग्राम माने बिदि दुंखा वनाय जायामोन नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि गरम जायो जे माने मा होननांगौ आरोना सिगांनिफ्राय गोबां सोलायबोबाय दा आथिखालाव।
औ औ गोदोनि समावथ' जोंनि आबै आबेमोना बुङो जेबो फांखाफोर गैयाब्लाबो सोलिनो हायोमोन दा जोंथ' फांखा गैयाबानो थानो हायो होननानै बुंजायो।
समाव ना ओ बिदि गरम बोथोरबाबो जोंहा मा बाहायोमोन गय दुनायखं।
औ औ।
नाथाय आथिखालाव इलेक्ट्रनजों सोलिनाय फांखा नांथारगौ आरोखि।
औ आथिखालाव बैफोर फिसा फिसा मुवा बेसादजों सोलिनो हानाय
औ आरो जायफोर गोनां बेफोर न'खरनिफोराथ' ए सि लागायबावोना?
औ औ।
उम।
दा बेफोरनि थाखायबो बेफोर एसि बायदिसिना लगायनायनि थाखायबो जोंनि आबहावाया गाज्रि जागासि नो बोथोरा सोलायनो हमगासिनो आरो बे
औ औ आरो दुंहाव थासारि बांसिन बिदि जाबोनायनि जाहोनानो जाबाय बिफां लाइफां दानस्रांनाय आरो आथिखालाव गोबां गारि मथर बाहायसै ना। गारि मथरनि उखुन्दैफोरा जेनेबा बेफोरनिफ्राय गनाय गुन्दैफ्रा आबहावा गुबुंले खालामबाय बोथोरखौ गुदुं खालामबाय। बेफोरनि थाखायनो जाबाय आरो आथिखालाव आरो अखा बांखा गैयिफोराबो जाहोनाबो बेबायदिनो। गोदोनि दिनावथ' गोबां अखा आगलाय लायनायसोम ना जेनेबा ना दैबाना जालाय लायोमोन। दै बानायाबो गोबां रोखोम खोमनि दैबाना दङमोननो फाथो बानाबो दंलाय लायोमोननो नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ नुुनोनो थांला माथो।
औ औ बिदिनो जादों द आथिखालाव आरो दा आबाद मावनायनि बोथोराबो सोलायबाय होननानैनो बुंनो हायो अखा हायैनि जाहोनाव।
औ औ।
दा अखाखौ नांगौब्लाबो मोनला। आबाद मावनाय जि स समाव अखाया नांगौमोन बे समाव मोनैनि जाहोनाव बे आबाद मावनायखौनो गुबुन मोनसे समावसो मावनांगौ
औ औ बेबायदिनो जाबाय।
दा हरै नांगौ आबाद थिलिखौबो जोंङो नांगौ बायदि बुथुमनो हाला। नांगौ समाव मोननो हायनि खाय दा जोंनि नख'रफोराव गोबां माखासे जेंनाया गो ग्लोयो आरो।
उम दाथ' आबाद मावनाया माइ आबादनिया दाथ' सोरब मबेबा मबेबा जायगायाव जेनेबा दाथ' खोथिया फोनायनि टाइम जाबायमोन ना जेनेबा। सम जाबायमोन दाबो बेफोरख खौ फोनोनो हायाखैदां ना? मानोना एबार अख खाया गोबां खम नुबोनो मोनदों। थांनाय बोसोरनिफ्राय एबार गोबां खम बेबायदि।
औ एबार गोबां खम जागोन होननायबो खोनादों दा आङो दा गुबुन जायगायाव दङ दा आङो न'आव खम सम सम खबर लाहरो। अखा हागोना हायाखै होननानै। गोबाव जाबाय होननानै खोन्थाहरदों जोंनि न'नि मानसिफ्रा।
औ। ओरैबोथ' अखायानो गैथारा। गोबाव जाबायानो माब्लानि समाव हागोन आरो। बुंनोबो हाया। आरो बेबायदि अखा गैयाबा माख माखासे जोंनि मावनाय खेथि बाथि मैगं थाइगं बेफोरबो मोजां जाया।
औ। आरो आथिखालाव साननि समाव बाहेरायावबो ओंखारनो हायै जाबाय सााथा गैयाबानो जोङो बाहेरायाव ओरैनो थाबायनो हाया जाबाय। जों गोदो उन्दै उन्दै समाव सा था गोयाब्लाबो जों ओंखारनो हायोमोन। सान्दुंफोरखौ जों बायोमोन। नाथाय आथिखालनि जि गरम बे थासारिया गोबां सालायबाय आरो।
औ। दा जों बे बोथोरफोरखौ जेनेबा जोंनि बे दुंहाव थासारिखौ खमायनो थाखाय आरो अखाखौ जेनेबा गोबां बिबांनि हाहोनो थाखाय जों मा बा राहा लानो हागोन। नोंथाङा बिनि बागै बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
ओ बेनि बागै गोबाङानो सानो गोबां मानसियाबो बुंबोयो नाथाय दासिमबो खालामनो हायाखै। जेरै बिफां लाइफां गायनानै गोबां बिफां लाइफां सोरजिनाय आरो माखासे ओ गारि मथराव जि पेट्रल रिजाल बेफोरखौ सावनायखौ बिनि सोलायै सि एन जि गेस बाहायनाय बेफोर बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय दिनैसिम जोंनि ओ बांसिनै बुंनो हायोबा जोंनि भारत हादराव भारत हादरावबो जोङो दास सिमबो मोजां रोखोमै दैदेननो हायाखै। नाथाय गुबुन हादरफोर जेरै चाइना, जापान बेफोरबायदि हादराव बैफोर गेब्रेनायखौ होबथानो थाखाय पेट्रल आरो डिजेलनि बाहायनायनि सोलायै बिसोरो इलेक्ट्रिकनि गारि मथरफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। जानो हागौ जोंनि भारत हादराव बेफोरखौ बाहायोब्ला एसे बिबांनिब्लाबो खमायनो हाग होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे बिनो बिफां लाइफां गायनायजों।
औ नाथाय जोंनि भारत हादराव ना आथिखालाव गारि मथरनि बा बाहायनायनि बिबाङाथ' बांबोगासिनोसै ना? आरो माखासे जेनेबा दिडिजेल पेट्रल बेफोर गारि मथरा बांनाय लोगो लोगो बेफोरनि बाहायनायाबो बांबोगासिनो दङ आरो बिफां लाइफां गायनायाबोथ' गायनायनि बेफोर बांसि दानफैनायखौस नुनो मोनो नङा होमबा? आथिखालाव बुंनाय' बुङो बिफां लाइफां गायनांगौ खमायनांगौ होन्नानै नाथाय बिफोरखौ दासिमबोजे मावबोनो हायाखै अब्ला बेसे बेखौ जों मावबोनो हायैनि जाहोनावबो जेब्ला बोथोरा बेबाय बिनो थाबाय थागोन नामा?
बोथोरा बेबायदि थाबाय थागोन आरो बेनिफ्राय बांसिन दुंहाव थासारि फैगोनखौ आं सानो आरो
औ औ मानोना जों बेफोरखौ रैखा खालामनो हायाबा बिनिफ्राय सांग्रांथि जानो हायाबा बोथोरा बिनिफ्राय बांसिन दुंहाव थासारियाव जाबोगोनानो
औ आरो जों आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनदों जेरै दिल्ली गुजरात बायदि जायगाफोराव आथिखालाव गोबां गुुनुं थासारि जासिनायखौ नुनो मोनदों गोजां बोथोरब्लाबो जों गो गोजांनायखौनो मोननो थाङा जोबोद गुदुं जानाय नुनो मोनोन मोननाय नुनायखौ मोनो जोंनि बे आसाम हादरनिफ्राय थांनानै गुबुन रायजोआव थाङोब्ला जोंङ बेयाव थानानै सोलिहैनो हानाया गोब्राब जायो जायो बेबायदिनो जोंनि आसामावबो माब्लाबा समाव जाबोगोन बायदि बेखौ आंबो सानो आरो
औ औ
दा जोंनि बेयावहाय आसामाव ना ओरैनोथ' जेनेबा एफाबां माने बिदि जानाङामोन जे बोथोरा दुंखावनाय बिदि जानाङामोन मानोना जोंनिथिंजाय बिफां लाइफांनि दा बिफां लाइफाङाबो गैया नङा दङ आनो खिनथु आथिखालाव दान्स सुस्रांबाय जे दानस्राङो हादान लायो न' लुयो बायदिसिनासो खालामोना बेफोरनि थाखायनो जाबोगासिनो आरो
औ औ ओरैनो जों बांसिन बे दुंहावनायनि जाहोन होननानै बुङोब्ला जों सुबुंनि सुबुं अनजिमा बांनायखौबो जों बुंनो हागोन मानोना सुबुं अनजिमा बांनायनि लोगो लोगो जोङो थानो जायगाखौ खमायबाय बिफां लाइफां दानस सायनानै बेयावनो थानो थाखाय न' लुबैयो बाय आरो बेजों लोगोसे रांखान्थियारि जौगानायनि थाखाय गोबां दारिमिनखौ खुलिबायना बेफोरनि थाखाय दा नै जोङो बे थासारिखौ नुनो मोनदों आरो
औ आ जोङो माखासे जेनेबा बेफोरनिफ्राय राहा लानोबा जोङो माने सरखारनिसिम माबाफोर ओ आयदाफोर बा माबाफोर हरनो हागोन नामा जेनेबा जोंनिफ्राय?
बेखौथ' आं साननायाव माखासे एन जि अ फोराबो हरो होननानै आं खोनायो। नाथाय सरखारफोरा गावसोरबो थांखि लायो अब्लाबो मावग्रा खामानिया जाफुंहोसाबा आरो ससे मावनानै बे खौ आरो ससेनि गेजेरावनो दोन थोफिनो बेबायदि नुनो मोनो जोङो।
औ उम ओरैनोथ' दिनैहाय जोंनियाव ना एदसे दोमैदों अब्लाबो गरमानो माने हाव हाव आरोना
औ औ दा हरै जोंनिथिंथ' दोमैनाय खौनो नुवाखै बेनो बे एखे आन्थासारियानो दंगासिनो
आरो नोंथांमोननिथिं दा बायदि समावहाय मा मा आबाद मावो?
जोंथिं ओरै माइ आबादखौथ' बयबो मावखायो। मैगं थाइगंआ दासान्दि एसे दंसाबो खिन्थु अखा हायोबा आरो बियो गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो माइ आबादाथ' बेनोसै अखानि सायावनो सोनारो बेनिखायनो माइ आबादखौनो बांसिन मावो आरो जों
उम आथिखालाव ना ओ मेसें बोथोरावबो गोजां बोथोरावबो माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनसै ना?
औ औ
होमबा ओ बिनि बागै नों मिथिगौ नामा मेसें बोथोराव माइ आबाद मावनाया जेनेबा दैया माबोरैनिफ्राय फैयो?
ओ बेखौ आं मोजाङै मिथिजोबा अब्लाबो खोनायो आरो ओ मेसें बोथोराव मावनाय आबादनि जोलैया आलादा होननानै बुंदों। बे मेसें बोथोरनि आबादखौ जोङो दैज्लां बोथ बोथोराव मावनो हाया होननानैबो एसे खोनादों आरो नाथाय बियो नोंथारगौ ना नं थाराखौ आंबो मोजाङै मिन्थिजोबाखै आरो दासिम
औ जोबोद मोजां नोंथां फोरमायनायनि थाखाय आं माने मोनथियामोन। जेन मे जेनेबा मेसें बोथोराव आबाद मावनायनि जोलेया गुबुन नानै
औ औ हो हो दा ओरै मेसें बोथोराव अखानि बिबाङाबो खम जायो नालाय दैखौ गावबा गाव जगायना होनांगौ जायो बेनिखायनो बेयो जोलैया आलादा आरो
औ औ औ
दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनथिं आरो मा मा आबाद मावो फाथो सबाय बेसर बे
औ औ औ मावो नोंथां मावो जोंनि बेबो बेबायदिनो माइ आबादाथ' गुबै दा समाव दा आरो फाथो आबादबो जायो आरो ना बाद थोर फैयो अब्ला हबाइ बेस दालि थेमसि बेफोरखौ मावो
अ आदसा।
औ
दा बोथोरनि थाखायनो आबादफोराबो सोलायनो हमबाय बोथोरनि थाखायनो माखासे रासायनारिक हासारफोरखौबो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ औ बे माखासे रासायनारि हासार बाहायनाय इ नि थाखायबो बोथोरा सोलायलांबायना
औ औ
ना बां ओ नांगौनि औ औ
गोदोनि समाव बेफोर हासारखौ बाहायामोन दा बेफोरनि थाखाय आथिखालाव बाहायनो हमनायनि उनाव जोङो फोथाराव माखासे खानस्रिफोरखौबो नुलिया जानो हमबाय जायनि थाखाय जोंनि आबाद आबादनि थाखाय खानसिया जोबोर गोनां बेयो हाखौ खुरनानै गुुरुं खालामो नाथाय खानस्रि गैयिनि थाखाय जोंनि आबादा माखासे सोलायबोबाय आरो
औ आथिखालावथ' आबादफोराव गोबां बिबांनि रासायनारिक हासार होसै बेफोरनि थाखायबो माखासे जोंनि देहा सोलेराव जों दा गोबां जों जा मैगं थाइगं जायो बेफोरबो गासिबो हासारनि जाजोबोना बेखायनो बेमार आजारफ्राबो जोंनियाव बांसिन बांनो हमबाय थि खालाव मोनानोना जोंनाव एसेयावनोसै दाना बेमार आजार जानो हमसै। बेफोरबो जाहैबाय जोंनि जानायनि थाख खायनो आरोना।
औ औ जायनि थाखाय आथिखालनि गो गोबां सुंबुङानो ओ गोबां बोसोर जोरनायखौ जों नुयो आरो। नाथाय गोदोनि आबै आबौमोना बे फोर हासार बाहायनाय मैगं जायैनि थाखाय जौसे बोसोरनिबो बांसिन जोरनायख खुनुङोमोन। नाथाय जों आथिखालाव दजि स्निजि बोसोरनि उनावनो थैना थानायखौ जों नुनो
औ दे होनबा नोंथां जोंनि रायलायनायखौ दिनै बेयावनो फो फोजोबसै
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। गोजोन्थों।